हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना? औ आं खोनादों नोंङा नोङो खोनादों ना?
ए औ खोनायाखैमोन दा खोनाबाय नोंथां औ।
औ औ औ बिदिब्ला नोंथाङा मा खालामगासिनो?
अ आङोथ' दायो ओरैनो जिरायनानै फ्रियावनो दंथ'यो नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङालाय दायो मा खालामबाय दं?
आनो आङो दा आंबो ओरैनो दंथ'यो दे नोंथां।
औ दे।
औ बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजों दैनि सायाव बा दैया माबोरै बाहायजायो। दैया जोंनि जिउआव माबायदि बा दैया जोंनि जिउआव माबायदि खहा खालामो। बेफोरनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां ओ औ औ। बिदिब्ला ओ दै होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि जिउआव गोबां गोनांथार आरोना नोंथां ओ दै गैयाब्ला जों दान्दिसेबो थांनानै थानो हानाय नङा। जेरै जोंनि जों नुनायाव आरोना जेरै दाउमा दाउसा जिब जुनार आरो मानसि गासैनोबो जोंनो दैखौ नांगौ जायो आरो नोंथां। जेरै जों माबा मोनसे फोनानै जानो थाखायबो आदार हिसाबै जानो थाखायबो जोङो माइ जोंथ' बांसिन माइ गायो माइ गायनायावबो जोंनो दै नांगौ जायो। बिफां लाइफांनोबो जोंनो दै नांगौ जायो। आरो फिस औ सब गासैबो बिथिङावनो जोंनो दैखौ नांगौ जायो आरो नोंथां बिदिनो खायसे जायगा फोर दं जेरै बालाहामा जायगा बेफोराव जोङो दैफोरखौ मोननो थाङा आरो। जोबोर खस्थ' जायो बिसोरो खुनुरुखुम गावनि लोंनायखिनि दैखौ बुथुमनानै लायो आरो नोंथां। बेखौ नुदों आरो जोंनि दा बेफोर जायगाफोराव बांसिन दाथ' अखा बोथोर नालाय जोंनियाव अखाजोंबो जों दैखौ मोननाय जायो बिदिनो दंखलफोराव दैखरफोराव आजिखालिथ' मटरफोरावबो मटरफोर बानायना लायो नालाय नोंथां बेफोरावबो जों दैखौ मोननाय जायो आरो। बिदिनो जोंनि दैमा दैसा बिलो बेफोरावबो जों दैखौ नुदों। नाथाय जोङो बांसिन लोंनो थाखाय जोङो मोजां दैया जाबाय जोङो ओ जोंनि न'फोराव बांसिन दैखर बा दंखलनिफ्राय जोङो बेखौ लांनानै जोङो फिल्टार खालामनानै लोंबा साबसिन जायो आरो नोंथां अब्ला जोङो बेनिफ्राय ओ बेमार आजार जानायनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हायो। बिदिनो उम जोङोथ' नुदों ओ दैफोरखौ जोङो फाननानैबो गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां। ओब जेरै ओब बथलसे दैनि दामानो ओ जि रां बा नैजि रां बेफोरखौ आंनो नुदों आरो नोंथां। बिदिनो दैया जोंनि गोबां खामानियाव जेरै जोङो थोर जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउआव बाहायबाय थानाय जेरै थोरसि ल'था सुनाय ओ जि जोम सुनाय दुगैनाय गासिब्बो खामानियावनो जोंनो दैखौ नांगौ जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिनो ओ जोंनि बेफोरावथ' ओ खायसे खायसे जायगाफ्राव गोबां नुबोदों दैबाना जायो। ओ गोबां अखा हायोबा बेफोराव दैबाना जायो। अब्ला गोबां उसुबिदाबो जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि बु हुमनि ओ हा बाहागोनिख्रुइ जोंनिया दै बाहागोआसो बांसिन आरो नोंथां। बिदिनो सागर बिलो सागरफोराव थांनानै जोङो गोबां ओ सुबुंफोरखौनो बेरायनो थांनाय नुदों। बेफरखौ नायनानै मानसि सुबुंफोरा गोजोननाय मोनदों। आरो जेब्ला जोङो अब्बाफोर गुबुनफोराव बेरायनो थाङो अब्ला जोङो बेफोर दैफोराव बेफोर दैफोरखौ नुनानै हाजोनि गेजेराव जुदि जों दैफोरखौ नुनानै जों गोसोखौ खौ गोजोननाय मोनो आरो नोंथां। बिदिनो दैफोराव जोंनिया ना नाफोर नाबो थांनानै थायो बे नाखौनो जोङो जानो नाफोरखौ जोङो बे दैफोराव फिसिनानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो नों थां बिदिब्ला नोंथाङा दैनि सोमोन्दै आरो एसेबाव एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
बिदिनो माने नोंथाङा माने गोबां खोथाखौनो बुंलांखाबाय जेनेबा दैनि सोमोन्दै। ओ जेनेबा आंबो आंनि मोनदांथिनायखौ एसे बुंसै आरोना जेनेबा बांसिनानो दै होननानै बुंबा माने जोङो दै होननानैबो माने जोंनि थांनानै थानायाव माने गोनांथार होननानै बुंजायो। जोङो जेनेबा फुंनि सिखारनायनिफ्राय मोनानि उन्दुजासिमाव माने जोङो दैखौ बिदिनो फुङावबो सिखारनानै लोंनांगौ जायो जा-जाहाथे जोंनि देहाया बिदिनो थाजिम थायो आरोबाव ओ मोखां सुनाय बा
समावनो माने दैखौ जोङो नांथारगौ जायो दै गैयाब्ला माने जाया खामानि जाया होनजायो ओ जोङो बिदिनो फुंनिफ्राय माने मोनानि उन्दुजासिमाव माने सासे सुबुंनि देहायाव माने बिदिनो दै थाथारनांगौ बा दै दैया माने जोबोद गोनांथार होननानै बुंजायो जों दैखौ माने फुङाव सिखारनायाव लोंनायजों लोगोसे जोङो आरोबाव
औ।
बिदिनो ओंखाम जानायावबो माने दै लोंथारनांगौ जाहाथे माने जा जानाय आदार माने बियो थाजिम जायो आरो थिग बिदिनो जोङो उम दैखौ माने ओंखाम जाखांनायनि उनाव जोङो जेनेबा थाखानि उनाव माने जोङो जेनेबा गोलोमो नालाय बे गोलोमदैखौ सुस्रनो थाखाय माने जोङो बेखौ दुगैयो। आरोबाव बिदिनो दुगैखांना उनाव जोङो बे दैखौ माने गोबां रोखो खोमाव बाहायनाय जायो आरो ना न'खराव जेनेबा आइजोफोरा माने ओ बेखौ ओंखामफोर जा होब्ला माने बिनि थोरसि लथा सुनाय नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेनेबा थोरसि लथा सुनायफोर बायदि सुनायफोराव जि सुनायफोर दा गारि सुनायफोर बाफोर सुनायफोर
औ
बिदिनो बायदियाव खामानियाव माने दैखौ बाहायो नोंथाङा मानि बुंलांखाबाय आरोबाव बिदिनो जोङो माने आथिखालाव माने माने नैबे दा दैज्लां समाव माने दैखौ दै गैयाब्लाबो जों जाया होननानै बुंजायो जायनि जाहोनाव जोङो माइ गायोना नोंथां ओ बे माइ गायनायाव माने दैमानि दैफोरखौ नांथारगौ जायो आरो बेजों लोगोसे अखा अखा बेखौबो नांगौ जायो जाहाथे माने जोङो जेनेबा माइ गायोना बे माइ गायनायाव माने जोङो माइफोरा आबाद फोरा माने जाहाथे मोजां जायो बेनि थाखाय माने दैखौ नांगौ जायो दै गैयाब्ला माने जोङो आबाद मावनाया माने खहा जालांगोन बेनि थाखाय माने ओ खायफा स बोथोरावहाय अखाखौ बिराद नांगौ जायो आरोबाव अखा गैयाब्लाबो माने दैमाफोर माने देमफोर बा केने ल जाम्फै बानानै जोङो जेनेबा जामफै गिदिर बेनिफ्राय जोङो दै खौ माने दुब्लिसिम हरो जाहाथे माने जोंनि आबादफोरा होननानै जोङो दुब्लि फोथार आबाद होफैयो माने दैयो आरोबाव बिदिनो माइ माइ फोथारजों लोगोसे माने गोबां रोखोमनि आबादफोर माने गायनायाव दै होनांगौ जेनेबा बिबारफोर गायोब्लाबो माने खायफा बिबारफोरा माने दै लुथारनांगौ जायो जायनि जाहोनाव माने मोजाङै देरलाङो आरोबाव बिदिनो मैगंफोर गायब्लाबो दै सारनांगौ जायो जे लाफा मैगंथ' माने बिराद दै नांगौ होनना मिथियो जोङो माने लाफा मैगंआव माने दै गैयाबा माने लाफाया माने एसे रानज्रिङो होननाय मिथिदों जोङो बेनि थाखाय माने दैया माने गोबांनि थाखाय माने मदद गोनां होननानै बुंजायो आरो नोंथां आरोबाव जोंहा बिदिनो दै आथिखालाव माने दैमा गिदिर गिदिरफोरखौ माने थेस'नानै माने बिनि देम बानायनानै गेजेराव माने आबाद फोथार आबाद फोथाराव माने सोहरनाय बेखौ जोङो मोनथियो आरोबाव बिदिनो जेनेबा बे देमनि गेजेरजों नो मा खालामो जोङो मोनसे मोब्लिब मोब्लिब बानायो माने दैनि गेजेरजों मानि आखाथिखालाव माने मोब्लिब होनो जायखौ माने बे मोब्लिबखौ दैनि दाहारजों माने मेसिन मथर सालायनो थाखाय दैखौ गाहाय फारसे बोहैख्लायनायनि गेजेरजों माने दैया दैनि बोहैनाय दाहारा जोबोद खरा जायो नालाय बेनि थाखाय थाखाय माने दैजों माने मोब्लिब मोब्लिब बोखोनाय बेखौ जोङो मिथियो जायनि गेजेराव मोब्लिबनि मानि नखर नखर ओ माने नि गेजेरजों बानायनाय बेखौ नुनो मोनो आरोना दैनि खहा होननानै बुङोबाथ' दैया जोंनि माने फारसेथिं फारसेथिं गारजि होननानै उनदुयो माने दैया माने जोंनि समाव माने बां गोसारनानै दं ओ बिदिनो मालाबा समाव माने दैमाफोरा माने अखा दामब्रा हायो बैफोर दैमाफोर माने बिदिनो